हेलौ औ खोनादों उम थां
औ खोनादों
मा खबर आदा
मोजाङानो नोंहालाय
मिनिनो मोजाङानो ओमफ्राय बे समाव आं बुंनो सानदों जेन जोंनि बर' न'खरफोराव जोङो मा मा जुन्थुफोर फियो आरो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि न'खरा बोरै मुलाम्फा मोननो हायो।
औ।
गोबां बे सेथियावनो जाबाय जोंनाथ अमा थाखाबाय।
औ
आरो बेनि उनाव दाउ थायो लकेल दाउ
आरो बिनि उनाव बोरमा थायो। ओमफ्राय मोसौ जों बे बेखौ जोङो मोनसे मोनसे नायलांगोन जाय जोङो अमाखौथ' जों मिथि दायो अमाखौ जों बारायसिगोन फुं गैया जों दाउखौ बेसे मआ रायलायनोसै। जेन दाउफोर जों जोंनि बर'नि गासिबो न'खरफोरावनो नुनो मोनोथ' नोंथां।
औ मोनो ओं।
ओ अब्ला जेन दाउआ जेन न'आव गफायो। माब्लाबा समाव दाउ जेन बिदि
दाउ बिदैफोरखौ माब्लाबा समाव जिबौफोरा हायनानै नस्थ खालामफायो। स बिफोरनि थाखाय जोङो माबायदियै खाटाखौ माहा बनायबा मोजां जागोन नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ बिनिबाथ ' जोङो जिबौफोरा जेरै ओ दाउ दोङो जेरै बेफोरो जाफैयो।
औ।
बि बिनि थाखाय जोङो गाव गायनो जोथोन लानांगोन। ओ जेरै दाउआ दैबाय दैना दैखांनानै जोङो बेखो ओ जेरै खादाफोरजों खोबनानै दोननो हायो। आरो खादाखो जेरै ओ दाउआ जेनेबा दैसिगोन टाइमाव आरो बोखारनो हायो बेबायदि राहा खालामनो हायो जोङो।
थामथियाव थाबाय बोरमा। बोरमाखौबो जों फियो। आरो बोरमानिखोथ' जोङो थाग्रा जागाखौ एसे आलादा खालामना होनो गोनां जायोथ'।
औ।
बोरमानि थाखायथ जोङो फुङाव सिखारनानै बिदिनो बिलाइफोरखौ जों दाननो गोनां जायो। ना नोंथां बिलाइ दाननो गोनां जायो। आरो मोना मोनाबो बिदिनो बेलारोम समनाय बिलाइ दाननानै होनो गोनां जायो बेफोरनि बेफोरखौ खालामबानो बोरमाखौ बिदि आल लानाय जायो आरो बोरमाखौ जों एगारनायनिफ्राय एगारैआानो साबसिन ना एगारनाया मोजां जागोन।
औ जोंङो न'आव दोनबाथ बिराद ओ बिलाइ हारि दाननांगौ जायो थ उम दसे सम ह हगारनायाबो मोजांङानो ओ मानो होनबाल जोंङो एनिटाइम जेरै खाना दोनबोला बिलाइफोरफोरखौ दानना होबाय थानो हाया टाइमफोर मोना बिनि थाखाय दसे हगारनायाबो मोजांङानो। औ
ओमफ्राय बिदिनो उनाव थाबाय जोंहा मोसौ
औ
मोसौखौबोथ जों जोंनि बर' नखर गोबाङानो जों नुनो मोनो। बेखौ जोंङो गासिबो आबादारि नखराव जों नुनो मोनखायो दा नोंथां।
औ
नो होनोब्ला आबादखौबो जों जों हाल एवो बेखौ जोंङो मानै मोसौ हालुवानि गे औ नोथां
औ
खायनो जों बेदि आबादारिफोर बिसोरो जों मोसौ मोसौआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मानो होनोब्ला नो बिदिनो नांगोलफोरखौ जोंङो एवनो हाया। आबादखौ आरो जों बे मोसौ बे मोसौखौ जोंङो मोसौनि थाखाययावथ जों आदार नांगौ जायो नाथाय अब्ला बे मोसौखौ जोंङो एनि टाइम मोसौ जों न'आव दोननो हाया। बेनिखायनो जायो थ नोंथां नोंथाङा बेखौ मा बुंनो सानो?
औ थिगानो मानो होनबोला मोसौखौथ जोंङो नआव दोननो हाया जेरै जोंङो जेरै माइनिफ्राय माइ जिगाब मोनो बेफोरफोरखौ माबा बनायना दोननानै जोंङो बेयाव खाना दोननो हायो। आरो गांसो गांसो जाहोनो थाखाय जोंङो दुब्लिफोराव खानाय जायो। बेफोरबायदि खालामामनो हायो जोंङो औ
ओमफाय बे समाव जाबाय आरो अमा अमाखौबो जों फियो बर'नि
ओ
आरो जेब्ला जोंङो अमाखौ फिगोन अब्ला जों अमानिफ्राय रां फोरखौ जों आरजिनो हायो थ नोंथां। ओमफ्राय ओ खोनाबाय नोंथां?
औ
औ ओ जेन मा लोगोखौ दाव जे फिनायाव दाउफोराबो जों मालाबा समाव बिदिनो बेमार आजारफोराव गोग्लैयो।
औ
जों बेमार आजार राव गोग्लैनायखौ जों बोरैहाय जों माजो थिग खालामनो हायो।
हेलोव
औ खोनादों।
औ
जों जों जि आजार जानायखौ दाउनि
औ
बेफोरखौ जों माबाददिहै जों थिक खालाम हांगोन नोंथाङा एसे बुंनो हागोनना?
जेरै ओ बयलार थायो लकेल थायो नोंथाङा अबे मोनसेखौ बुंदों।
ब्रयलार स सरि सरि ब्रयलार नङा।
औ लकेल। जेरै ओम जोहाबो दाउ दाउ फियो लकेल जेरै लोमजानाय मानाय थायोथ दाावहाबो।
औ
ओ आङो ओ पेरासटामलखो उनग्लिना दैयाव उनग्लिनानै दाउखो लोंहोनाय जायो आरो ना। ओं ओमफ्राय मोजां जायो खायफाबा मोजां जाया दा नोंथांनि मथेबा नोंथाङा आरो मा राहा लानानै दाउखौ मोजां खालामनो हाबावो।
बेफोरनि अनगायैथ' आरो बिदि गुबुन राहाखौ आं नुनो मोनाखै। एम नोंथां बुंनाया थिगानो जादों जों मुलिखौ देनानै बेबादिनो दै लों थिगानो आरो बिनि अनगायैथ आं बिदो जेबो बिदि खोनानो मोनाखै।
आरो मोनसे खोनादों आं जेनेबा नाथाय लकेल दाउखौ नङा बयलारखौ जेनेबा बेमार आजार जाबा ना दैयाव बिदिनो द्रप होनानै थि खालामनाय एबा मेगनफोराव द्रप होना होनाय। बेफोरखौ खोनादों। ओमफ्राय जेनेबा मोसौआथ' जाबाय जोंनि बर'नि न'खरनि मोनसे फिनो हानाय फिनो जों बिदि मोनसे जिब मोनसे जुनार अब्ला जेब्ला बेयो मोसौआ जेनेबा जेब्ला हालि एवनो हाया जायो। अब्ला जों बेफोरखौ जोङो फाननायानो साबसिन ना न'आव दोनबाय थानायानो साबसिन?
औ हालेवनो हाया जायोबाथ' आंनिबा फाननायानो साबसिन।
आरो बेनि अनगा आरो बेदि जेथिया बेनि फाननायनि रांखौ मोनगोन अब्लानिया बे रांजोंनो गु गुबुन मासे मोसौ लाबोनाया मोजांना नोंथां?
दा नोंथां जोङो ओ जे ओइ मोसौ मोसौआथ' हालुवा आरो माबा थायोना दा
बाय
बेवाय हेवग्रा मोसौ आरो ना गाय बेखो बबे मोनसेखो लानाया साबसिन
हालेवनायाव नामा?
औ नङा जेरै गाय थायो हालुवा थायो अम मोन्नैनायनि गेजेराव। न नआव दोननाया अबे मोनसेखौ दोननाया साबसिन।
जुदि जोलै बारायनानै जुदि फिनोबा गायआ साबसिन। मानो होनोब्ला गाया जेनेबा जोंनो फिसा होबाय हायोथ।
औ।
नाथाय हालुवा मोसौनिफ्राय जोङो बिदिनो जेबो मोननो हाया नाथाय हालुवा मोसौआ आबादनि थाखाय मोजां।
औ मोजां।
जों हालुवा मोसौखौ जों आबादनि थाखाय लानाय जायो आरो जेथिया फिसाफोरखौहाय होनोबा जोङो गाय लानाया मोजां मोननैबो मोजाङानो। मोन्नैबो जेनेबा आय मोनसेया जाबाय आबादनि थाखाय मोजां आरो मोन बे जाबाय ननि थाखाय मोजां फिनानै दोन खौबो जों फाननानै रां फोरखौ आरजिनो हायो।
उम हायो।
ना नोंथां।
दा नोंथां जेरै गाय अमानि थाखाय जोङो न बानायनाय जायोथ।
खोनाया।
औ दा जोङो अमानि थाखाय न बनायनाय जायोथ।
औ।
औ दा थिंनि न बनायनाया साबसिन ना बोरै ओ बेरा दुमनाय बायदि बिलहैदोंना ना बिदिया साबसिन जायो।
जोङो अमानि थाखायखौ जोङो जेवराजों जोङो गुल दुंग्रोनांगौ जाहाथ बे अमाया जेन खारनो थाङा आरो जोङो थिंनिया होनाया साबसिन जागोन खोमा मानो होनोब्ला गोबां समफोराव अखा फोराव फैयो गोबां जुदि बारहुंखा फैयो। जे जेथिया बेफोरो फैयो अब ब्लानिया माब्लाबा समाव खायफाया थोरिनिया बिदिनो गब्लंलांङो।
उम
बे थिंनियाबा गोराहैनो थायो। उखुम सुुखुम होनानै नो दा बिदि हायोबोला बेफोरनि गेजेरजों मोजाङै अमा बे दोननो हायो।
स नोंथां जोंहा थाइम आ बो जाबाय गान मोनसिगोन ना औ औ दे